हेलौ नोंथाङा मा खालामदों
औ नोंथां ओरैनो दंथ'यो आङो नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दंथ'यो। अब्ला जों गुबुन मोनसे आयदायाव सावरायनो लानोसै नोंथां
औ।
औ। बे आयदायानो जाहैबाय जे बर'फ्रा गोदो गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै बा आबाद मावनायखौ जिउ राहा खालाम खालामनानै दिनैसिम लाबोदों नङा होमबा? बा जों नुनो मोनो जेरै बिथांमोना गोरोबना माइ आबाद आरोबा बोथोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि गेजेराव नोंथाङा जे नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ।
औ दे बिदिब्ला फोरमायदो नोंथां।
दा नोंथाङा सोंनाय बायदियै ओ जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो गोबां ओ गोबां माने बोथोरजों गोरोबनानै आबाद मावनाय जायो। जेरै ओ माइ दै माइ दैनिफ्राय लानानै मैगं थाइगंखौबो गायो औ बिदिनो आं होनबा बुंनो सै मानो बिदिनो औ बिदिनो दैज्लां बोथोर दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नों
औ। दैज्लां बोथोर हिसाबै दाथ' दुब्लियाव ओ बायदिसिना रोखोमनि माइ आबाद फोर गायनाय जायो औ। ओम ओमफ्राय बिदिनो माइजों लोगोसे दा दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं जेरै ओ लाव ओ ओ आरो फोरला बायदिसिना जिंखा बेफोर दैज्लां बोथोर राव मोननाय मैगं फोरखौ गायनाय जायो औ बि दिनो बायदिसिना आरो मेसें बोथोरावबो बिदिनो आबाद मावनायखौ आं नुयो आरो। जोंनि जायगाफ्राव औ बिदिब्ला होमबा औ होमबा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नोंथांमोननिजों दैज्लां बोथोराव माबायदि आबाद मावो आरो बेजों लोगोसे मेसें बोथोरावबो एसे फोरमायना होदो। औ औ।
जोंनि ओनसोलावथ' दा दैज्लां बोथोर दा बे दैज्लां बोथोरावहाय जायफोरहा थामहिनबा दै गैबाङा बा बोरि जायगा बै बायद दि जायगायाव मैगं थाइगंनि आबादखौनो मावनाय जायो आरो जेरै लाव जोगोनार जिंखा केरेला बहल बा खांख्रि खला फोरबायदिनि गोबां आबाद माव नायखौ जोंङो नुनो मोन नो आरो दा बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव दा माखासे आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं थामहिनबा माइ आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोना गोबां रोखोमनि माइफोर आबाद मावो आरो जेरै माइब्रा रनजि जित बेनि अनगायैबो मासुरि माला बेबायदिनो गुबुन गुबुन माइफोरखौ दायो फोनानै लाजोब्बाय आरो दा बेनि उनाव बिसोरो जेब्ला खोथ थिया जौगोन अब्ला बिसोरो गायगोन आरो दा बेनि अनगायैबो नों थाङा जे सोंदों मेसें बोथोराव माबायदि आबाद मावो दा जोंनियाव मेसें बोथोरावथ' जोङो एसेबां दैनि दैनि आंखाल जायो नालाय दा बेनिखायनो जोङो गोरान आबाद बांसिन मावनाय नुनो मोनो आरो बे गोरान आबादफोरनि गेजेराव जेरै लाइ लाफा बेसर मुला बेफोरबायदि गोबां आबादफोरखौ मावो आरो बिथांमोना दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबाद मावनानै गावसोरनि गोनांखौ थामहिनबा बै आबादखौनो बिसो सोरो जेब्ला मोजां जायो बे आबाद मावनानै मोननाय फिथाइफोरखौनो बा मैगं थाइगंखौनो बिसोरो फाननानै रां आरजि नो हायो आरो आरो बेजोंनो नखर सुंथानाय जों लोगोसे गावसोरनि जिउखौबो दैदेनलाङो बा नांगौ जानाय जिराद मुवाफोरखौ बिसोरो बायनानै लानो हायो आरो नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि गोरान आबादखौ मावो बा मा मा गोरान आबाद मावनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ दा ओ नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो मेसें बोथोराव औ दैनि एसे आंखाल जायो नालाय ओंखायनो जोंनावबो गोरान आबाद खौनो बांसिनानो मावनाय जायो जेरै बिदिनो लाइ ला फा फालें, मुला, बेसर औ बायदिखौ ओ मावनानै बिदिनो गोबांखौ गोबांनि न'खरावनो जोंनि ओनसोलाव थानाय बिदिनो गोबांनि न'खरावनो बिदि गोरान आबादखौ मावनानै ओ हाथाय औ हाथाय बाजाराव फानहैनानै एसे ओ रां खामायनायखौ आं नुदों आरो नोंथां।
औ नोंथां
बिदिनो ओ बायदिसिना लाइ, लाफा फोरखौ ओ गायनानै बिदिनो ओ फाननानै औ रां रां खामाय औ रां खामायनानै जौगानायखौ आं जोंनि ओनसोलाव नुदों।
औ नोंथां
ओ बोथोरजों गोरोबनानै ओ मेसें बोथोराव जा मावनाय आबाद फोरखौ आं जोंनि ओ सोलाव मावनाय आबादफोरखौ मोजां जानायखौनो नुदों।
औ औ नोंथां
औ दा होमब्ला आं नोंथांनाव मोनसे सोंनोसै ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दैज्लां बोथोराव औ ओ जाय जायहा दैनि ओ दैनि एसे औ आंखाल जायो होन दों नालाय थाङा ओ गोरान गोरान आबादखौनो मावनाय जायो होनदो होमबा नोंथाङा फोरमायदो दैज्लां बोथोराव माबायदि गोरान आबादखौ मावो नोंथांमोननि ओनसोलाव।
औ थारैनो थामहिनबा ओरैबायदि जायगाबो दङ जोंनि ओनसोलाव जे जाय जायगाफोराव दैखौनो मोनस'वा बा दंग' बा नालाफोरजों दैया मोनहैया आरो गोजौ जायगा बेबायदि ओनस लावहाय माखासे बर' न'खरफोरहा गुबुन गोबां गोरान खेथि जेरै आं दहाय एसे बावैसो बुंदोंमोन नङा होमबा नोंथां
औ-औ
जे लाउ बा जोगोनार बा बेनि अन फाय गुबुन-गुबुन जेरै केरेला बा बहल खांख्रिखला बेफोर आबादखौ मावनानै बिसोरो गावसोरनि जिउखौ दैदेनो आ रो नोंथां
औ होमबा ओ नों थांमोननि ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि दैज्लां बोथोराव गोरान आबादखौ मावनानै फाननानै ओ नोंथाङा बेसेबां मुलाम्फा जानायखौ बिथांमोननि बेसेबां मुलाम्फा जानायखौ नोंथाङा मोनथि थिदोंबा साननो हायो बेसेबां मुलाम्फा जादों होननानै
औ थारैनो नोंथां आंथ' जोंनि ओनसोलाव बेबायदि आबाद मावनायखौ एसेबां मानि मुलाम्फा जानाय नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला माब्ला दा दैज्लां बोथोर जेब्ला दैज्लां बोथोराव खाया माब्लानि समाव माब्ला हायो हमसोनो हाया बेनिखायनो बिसोर मावनो गोरान खेथि मावनो लानाय आबादाव जेब्ला अखानि बिबाङा बारा जायो अब्ला बै आबाद मावनायफोरा थैलांनो हमो आरो बा माखासेयाल' लाङो दा बेनि जाउनाव बे गोरान आबाद मावग्रा बिथांमोनहाबो एसे लस जानानै फैयो आरो नोंथां
औ होमबा होमबा नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर
औ नोंथां
एसेब्लाबो ओ बयनिबो ओनसोलाव माइ गायनाया थाखायो नङा होमबा नों
औ थारैनो नोंथां
होमबा ओ जायहा हा गैयिबो थ' बहुत गोबां सुबुं दं नों थां नङा होमबा औ जायहा ओ आबाद मावनो थाखाय हा गैया बिसोर सुबुंफोरखौ नों गुबुननि याव ओ आबाद गुबुननियाव आबाद मावनायखौ नोंथाङा नुयो नामा बे आबाद गुबुननियाव मावनायजों माबायदि जे मुलाम्फा खालामनो हायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
बा जोंनि ओनसोलाव गो बां न'खरहानो हा गै जाया बै बि बिथांमोनहा गुबुननियाव जेरै बन्दक लानानै बा गुबुननि न'खराव खामला बा हाजो जिरा मावनानै गावसोरनि जिउखौ दैदेनो आरो बिसोर बिसोरो जे जोंनोथ' आबाद खौ नांखागौ जायो बा जेरै जोङो थांनानै थानायाव ज जोङो माइरं बा जोङो जानो थाखाय जोंनो ओंखाम नांगौ दा बे ओंखाम खौ मोननो थाखाय जों खस्थ' खालामनो गोनां जाय गिबियावनो जोङो गिबियावनो जोङो हालेवनानै लानो नांगोन हाफोरखौ। दा हालेवखांनायनि उनाव जोङो बेयाव फोनो थाखाय माखासे थिनानै दोनखानाय माइ जायखौ जोङो माइज्लि होनो बेखौ जोङो स्नि सान बा दाइन सान दैयाव बा सोरनाबा दैमा- दैसा थायो बेफोराव सोमनानै दोनगोन आरो। दा सोमनानै दोनखां उनाव जेब्ला बै माइफोरा गाजा हरगोन। अब्ला बेखौ जोङो दान्दिसे सम दैखौ फोरानगोन आरो। दा बेनि उ नाव बे हालौवनानै ला खानाय जि हालेवनानै लाखानाय हा बे हायाव जोङो खेरखियाव लानानै फैयो आरो अब्ला आबादा जेब्ला गोजौ- गोजौ जाबोगोन माइआ अब्ला जों बै माइखौनो फुनानै बा खोथियाखौ फुनानै जोङो हालेवनानै लाखानाय हायाव जोङो गायो आरो। बेबायदिनो गायनायाव जे माखासे हा गैजायै सुबुं फोराबो बेयावनो मावनानै जानो थाखाय बा नांगौखौ सुफुंनो थाखाय राहा मोननायखौ आं नुनो मोनो आरो नोंथां। दा नोंथां मोननि ओनसोलाव बो बेबायदि राहाखौ नुनो मोनो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन, औ दा नोंथां सोंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदि गोबां हा गैजायै सुबुं फोरखौ आं गुबुननि ओ आबाद थिलियाव बिदिनो हाजिरा खामला मावनानै बा गुबुननि आबादखौ ओ गु नि आबाद थिलि फोरखौ बन्दक लानानै आं आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ आं नुदों नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो गावनि हा नङा ब्लाबो गुबुननि हायावनो बिदि माइ माइ खौ गायनानै औ बिदिनो माइ ओ फाननानै गोबां रां खामायनाय खौबो आं नुबोदों। आरो गाव गायाब्लाबो गाव आबाद खालामा बाबो गुबुन नियाव गुबुननि गायनायाव खामला हाजिरा मावनानै एसे एनै रां नि अनसुंथाइ मोननायखौ आं नु दों आरो औ एसे एनै गावनि थांना थानायनि राहायाबो ओंखारदों औ बेखिनि खौनो नोंथाङा सोंनाय सुंद'यै बेखिनि खौनो आं फोरमायना होबाय नोंथां।
औ नोंथां अब्ला जोंनि सावराय नायखौ एस यावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ दे।